औ
हेलौ
खो खोनादोंना नोंथाङा?
हा
खोनादोंना नोंथाङा
र' औ
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
हा
नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ दा
दङ ओरैनो
अ जाखांबाय नामा ओंखाम
जाखांबाय
अ मा ओंख्रि जाखो
माने इदि दालि इदि दालि ओंख्रि जादो ओमफ्रा आलु भाजि
अ नोंथाङा फ्रिबा
स्पिकार होजाया मबेइलखौ
नों नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों मोननैसो टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
अ
हागोन ना नोंथां
अ दे बुं
अ ओ जोंनि बर हारिनि बैसागु रंजालि बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन। ओ जोङो गोदो गोदायनिफायनो ओ रंजालि बैसागुखौ खुंबोबाय थायो नङा होमब्ला नोंथां
औ नोंथां
औ जेरै जोङो बैसागु ओ होनोब्ला जोंना बैसागुखौ जोङो मोसौ बैसागु संग्रान्थि होनो बेखौहाय जोङो बैसागुखौ होनोब्ला जोङो ओ मोसौ थुखैनाय बा संग्रान्थि बेखौहाय जोङो फालिग्रोनानै लायो नङा होमब्ला नोंथां ओ बिनि उनावहाय जोङो ओ बेफोरबायदिनो गोखा गोखै जानायखौ जोंनि ओनसोलाव खोब नुनो मोनो जेरै दिंखिया बा खुंखा अनेकथा बुस्थु लगायनानै जोङो एक्स एकथा जानायखौ खोनानो मोनो आरो जोङो मोसौ थुखै थांनायनि उन उनावहाय जोङो मोसौखौ माजों थुखैयो होनोब्ला जोङो ओ लाव फान्थाव बा थाइखा हालदै ओ बेफोरखौ जोङो मोनबा लानानै जोङो ओ औवानि औवानि ओ थेङल बा माबा मोनसे जिरना ला नानै जोङो बेखौ माला सुनानै मोस मो सौनि गोदनायाव गानहोनाय जायो।
औ।
ओह बिनि उनावहाय जोङो ओ साराय बा थौखौहाय जोङो हांगारखौ दिहुननानै थाव गोथ थां सेखौ लगायनानै ओ मोसौनि मोसौनाव फोथा फोनना होनाय जायो। बिनि उनावहा बिनि उनावहाय जोङो मोसौखौहाय दै लानानै थुखैयो बेफोरबायदिनो ओह आरो जोङो बेखौ थुखैखांनायनि उनावहाय ओह गोखा गोखै एवनानै जायो।
औ
ओ बेनि उनावहाय जोङो ओह सेथि बैसागुआवहाय जोङो इसोरनि नाम लानानै इसोरखौ फुजिनानै लाग्रोयो नङा ओमबा नोंथां।
औ
जोङो ओह गेदेरखौ उन्दै ओह गेदेरखौ जोङो सनमान खालामनानै ओह आबै आबौ आइ आफा बेफोर जोङो गेदेरफोरखौ सनमान खालामना लाग्रोनानै अखानायैनायनिफाय जोङो। ओह मोसानाय बा दामनाय देनाय बेफोरावहाय ओंखारनाय जायो नङा ओम बा नोंथां।
औ नोंथां।
ओ जोंनि ओनसोलाव दा ओ खोब नुनो मोनो गोदोनिफाय सोलिबोबाय थानाय दख'ना गोमो बा ओह ब्लाउस गोजा फालि फास्रा गोजा लानानै जोङो बैसागुखौ मागियो आरो जोङो न'खर न'खर हाबनानै, बेफोरबायदिनो ओउ माइरं बा फैसा रां बेफोरखौ ओह मागियो।
औ।
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेफोरबायदिनो बैसागु मेला बा बैसागु फानसन बेफोरखौ खुंनाय जायोना जाया।
दायो।
अ ओ जोंनि ओनसोलावबो दा बेफोरखौ खोब नुनो मोनो ओह बेफोरबायदिनो बैसागुनि मेला खुंनाय ओह गथ'फोरनि बा गेदेर गोलावनि बादायलायनाय। रोंगौथिखौ देखायलायनाय बेफोरबायदिखौबो खोब नुनो मोनो आरो दानि ओह दा जोङो खारनाय बारनाय बा। बेफोरबायदिनो गेलेनाय, ओह आरो, जोङो बेफोरबायदिनो खन्थाइ आवरायनाय बेफोरखौ, गासिखौबो जोङो लानाय जायो आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेफोरबायदिनो खारनाय बारनाय बा मोसानाय बादायलायनाय। बेफोरखौ नुनो मोनो ना मोना?
मानो नोंथां।
अह। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागुखौ बोरै ओह खुङो बा बोरै फालियो बेखौ नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन ना?
बैसागो होनबाथायथ' बैसागआ जोंनि बर'नि मोनसे आंगो फोरबो।
औ।
दा बैसागोनि गिबि सानाव जों मोसौ मैसो थुखैयो।
औ।
बिदिनो आरो बिनि उनाव ओमफाय दिंखिया बा खैजि खैजिमा बाय फुंखा बायदि बायदि मैगं गासै ओह जायो गासै एक्स' एकता।
औ औ
ओमफाय बिनि नखानायै ओम से थारिखै ओ गेदेर गेदेरा खुलुमलायो। माने उन्दैया गेदेरखौ खु खुलुमो।
औ औ। औ औ।
औ बेनि उवाव बैसागुआ जोंनिया सात दिन जायो।
औ औ नोंथां।
औ ओमफ्राय। बिदिनो मोसानो थाङो मागिनो थाङो गामिनि सेंग्रा सिख्ला ग' गथ' गथायाइ बोराय बुरै गासैबो बिदिनो मोसानो थाङो मागिनो थाङो।
औ।
बिदिनो बैसागोनि आरो साननैसो बिदिनो रंजालि बैसागु जायो माने गामियाव आरो, मोनसे मोनसे गामियाव मायबा मायबा गामियाव जायो जोंनावबो जायो बैसागु रंजालि। फानसन मेला बेफोरबायदि जाबाय, ओमफ्राय बेफोराव बायदि बायदि बाहागो लायो गथ' उन्दैफोरा खन्थाइ आवरायनाय मोसानाय बारनायफोर बेबायदि। दाएम
औ औ। जोंनि ओनसोलावबो बेफोरो खोब सोलियो जोंनि आंगो धोरोम होनोब्ला जोंनि हारिनि थाखाय। बैसागुआ। रंजालि बैसागु बयबो फालि औ बर'नि मोनसे
आंगो फोरबो बेनो
औ औ
जोंनिया बैसागु बर'नि जोंनि
औ औ बेफोरबायदिनो जोंबो जोंनि ओनसोलावबो मागियो बा बैसागुखौजा रंजा बाजायैनो बेफोरबायदि हगार हरनाय जायो बा बिदाय होनाय जायो आरो
औ आरो दानि दिनावथ' खायसे खायसे सखायसे बक्स माबा माबि लानासो मोसायो आगोलनिजों गोजान आगोलनिजों आरो दानिजों एसे एसे फारागबो जालांबाय
औ औ थारैनो नोंथां
औ माने बक्स बाना मोसायो खायसेया
औ औ
से आरो खाम सिफुं लाना मोसायो माने बेलेग बाहाय ओरैनो सोलायलांनो हमबाय आरो
औ औ
हम
गोदोनि दिनावहाय एसे आलादामोन बैसागुखौ खुंनाया दानि अ दानिया एसे आलादा जानो हमबाय नङा होमब्ला नोंथां
औ नोंथां
जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो खोब गोदोनिफ्राय दानिफ्राय सोलायबोनायखौ नुनो मोनो आरो
उ
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेफोरबायदिनो मेला बा फांसन खुंबा सिंगार बा एक्ट्रिसफोर लेंंहरनाय हांख्रायनाय जाय नामा
औ हांख्रायनाय जायो
अ जोंनि नैबे ओनसोलाव जों गामियावहाय होनो थाङोब्ला बांद्राय गिदिर खुङा नालाय बिनिखायनो बेफोरबायदि सिंगार बा एक्ट्रिस बेफोरबायदिनो लेंंहरनाय जाथ'वाखै आरो देनांफोरलासे जुदि एस एसे मोजाङै गिदिरै खुंनो हायोब्ला लेंंहरगोन बा बेफोरबायदिनो मोजाङै मोजां खुंलांनो हागोन होननानै आसा खालामो आरो।
औ जोंनाबो बांद्राय गेदिर नङा माने ओम मोनथाम मोनब्रैसो बर' गामि दं आरो दाब दाब गामि।
औ औ।
बेजोंनो खुंनाय जायो।
अ बिदिब्ला नोंथांजों रायलायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय।
औ।
बैसागुनि ओं साव बैसागुनि सावरायनानै नोंथांजों गोजोननाय मोनबाय जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमब्ला नोंथां?
औ औ नोंथां।
अ उन-उनफोरावहाय लोगो मोनफिनगोनखौ आसा खालामो सावरायफिनगोनखौ आसा खालामो नोंथां।
औ नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां दोन्थ'लायनोसै।
औ दे।